औ नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ नोंथां।
ओ आङो दायो जिरायनानै दङ ओरैनो।
औ नोंथां आङो नोंथांनियाव मोनसे आयदानि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ हागोन ओ नोंथां दा जोंनि ओनसो लाव गोबां माने बारहावानि गुबुंले जानायखौ नुनो मोनदों नोंथां। जोंनि औ मिथिंगायारि थासारिया माने मोजां नंलिया बारहावाया गुबुंले जाबाय गोबार मोनलिया आरो जोङो गोबां माने ओ बेमार आजारा गोग्लैनो गोनां जादों। गोबार मोननि थाखाय बै जोंनि मिथिंगायारि समपद जाय जों बिफां लाइफां बेखौ सुबुंफोरा गोबां माने। साना हवालासिनो दानफायनो हमदों
औ। औ। हेलौ खोनायासै नोंथां हेल'
औ औ नोंथां
औ खोनाबाय दे हा? हेल' नोंथां
हागोन ना नोंथां?
औ।
नोंथां
औ औ खोनादों दे
औ औ। दे नोंथां बारहावा गुबुंले जानायनि सोमोनदै एसे फोरमायनानै होदो।
बारहावा गुबुंले जानाय होनोब्लाथ' जों आबहावायाव मानि जोंनि बाहायनाय बांसिन गाहाय जाहोनानो बारहावा गुबुंले जानायनि गाहाय जाहोन होननानै बुङोब्ला जों जों सुबुं माहारिखौनो बुंनांगोन। जिहे जिहेथु जों सुबुं माहारिया माखासे बाहायजाथावै ओ मुवाफोरखौ बाहायगासिनो दं ओ आरो नांगौनि बारा बाहायगासिनो दं बारहावा गुबुंले जानायनि गाहाय जाहोन फोरा जाहैबाय जों सुबुं माहारिया बांद्राय ओ माने जोंनि ओनसोलावहाय माने हाग्रा बंफां ओ हाग्राबारि बंफां बायदिसिनाखौ दानफायनानै एबा दान स्रांनानै बेफोराव माखासे कल-कारखा ना बाहायनाय
औ औ
रखाना बाहायनाय माखासे आरो बिनि अनगायै ओ बेयावहाय माखासे ओ बाहायजाथाव आरो एबा जोंनि बारहावानि थाखाय एबा जोंनि सुबुं समाजनि थाखाय एबा मिथिंगानि था खाय जाय गेसफोरखौ बाहायथावा एबा नांगौनि बांद्राय बाहायो। जोंनि थाखायनो खहा गोनां जायो एबा जोंनि आबहावायानो ओ माखासे' जेंनायाव गोग्लैयो बैफोरबायदि गेस एबा केमिकेलस फोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों ओ बेनि अनगायैबो जोंनि ओ जोंनि ओनसोलावहाय जेनेबा गारि मथरनि बे बिबाङा बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं। सुबुं मा ओ सुबुं अनजिमा बांनाय जों लोगोसे आजिखालिथ' नुनो मो नो ओ फरायसालियाव सोरबा ओ फरायसाखौ दोनलांनो थाखाय ओ सासेयावनो गंसे गारि बाहायनाय नाथाय बै फोरबायदि बाहायालासे स्कुलनिफ्राय होखानाय ओ गारि मथर एबा बासफोर बेफोरजों ओ खेबसेयैनो एबा जमायै दैथायहरोब्ला मोजां जायो होननानै आं सानो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे बारहावायाव गुबुंले जानायनि गाहाय जाहोना जाहैबाय जोंहा दंफां लाइफां दान्स स्रांनाय ओ माखासे ओ दैनि राहा एबा दैनि लामाफोरखौ ओ बान्दो खोथेनाय ए बा माखासे जाम्फै बायदि फोरखौ फबनानै बेयावहाय थाग्रा मानसिनि थाग्रा न' लुनानै थानाय आरो दै एबा प्लास्टिकनि बाहायनाय प्लास्टिकफोरखौ सावनाय माने जोंनि आजि आथिखालनि हाथाइआवहाय जोंङो गोबां रोखोमनि प्लास्टिकफोर नुनो मोनसै जाय जोंनि ओ बार हावायाव माखासे जेंना लाबोयो जायखौ सावोब्ला बेनि बेनिफ्राय ओंखारनाय एबा सावोब्ला जों माखासे उखुन्दै ओंखारनाय मोनो नुनो मो मोनो जाय उखुन्दैआ जोंनि बारहावानि बार मण्डलनि एबा बारहावायाव ओ माखासे गेसफोरजों गोरोबनानै एबा बारफोरजों गोरोबनानै जोंनि बारहावाखौ बिराद गुबुंले आरो गाज्रि खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोङो बेफोरखौ आबहावा एबा बारहावा गुबुंले जानायखौ जोङो गोबां रोखोमै फोसाबनाय ओ माखासे राहा लानानै फोसाबनो हायो ओ जेरैहाय जोङो गामि एबा ओनसोलफोराव ओ थांनानै माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरा माने मेल मि थिं खुङोब्ला सुबुं सांग्रांथिमेल आबहावानि सायाव सुबुं सांग्रांथिमेल खालामोब्ला बेफोरबायदि मा माखासे ओ दारिमिन एबा कलकारखाना लुनो थाखाय जायगा होनाय ओ एबा प्लास्टिकनि बाहायनाय बेफोरनि सायाव माखासे सांग्रांथि मेल लानांगौ आरो स्कुल एबा फरायसालिफोराव आबहावानि सोमोन्दै माखासे ओ मिथिं एबा सावरायनाय लानांगोन बेफोरबायदिनो जोङो सम सम बिफां लाइफां गायनोबो बोसोन होनांगोन बिथोन होनांगोन जेनेबा जों फांसे बिफां दानफायो दानफायोबा बिनि जायगायाव जों जि फां जि एबा फांबासो सासेयाव बिफां गायनानै दोनफिननाय जाहाथे जों ओ नांगौ रोखोमनि ओ आबहावाखौ ओ गोग्गो लाखिनो हायो आरो जोङो माने बारहावा एबा गुबुंले गुबुंले जानायाव माखासे ओ अखानि बिबांफ्राबो खम जालांदों जोंनाव दुंहावनाय
औ औ औ औ नोंथां औ औ नोंथां औ बेजों लोगोसे
नोंथाङा जेन'बा खोन्थानो हागोन नामा नों थांनि बायदिब्ला जेनेबा मा बायदि थासारि
नांगौ औ औ औ नोंथांनो दा ओ जोंनि जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि ओ-ओनसोलावनो होनजागोन नोंथां गोबां माने गारि मथ फटरनि अनजिमाया बांलांनो हमबाय जे जाहोनाव जोङो गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा आ जोंना गोबां बारहावाखौ गाज्रै खा-खालामदों लोगोसे जोङो बेयाव ओ बेयाव जोङो गोबां माने ओ मा होनो प्लास्टिक बाहायनायनि थाखायबो जोंहा गोबां बारहावाया गुबुंले जादों जों प्लास्टिक खौ बाहायनायखौ खम खालामनांगोन नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलाव जोंनि सुबुं माहारिफोरा दंफां नाङा फाङा दंफां दानफायनाय जाय दंफांखौनम दानफायनाङाब्लाबो दानफायनानै बिसोरो रां खामायनो थाखाय एबा गावसोरनि लां रांनि लुबाव बिसोरो बेखौ ओ माने फाननानै रां खामायो आरो लोगोसे उम लोगोसे जोंनि गोबां हाद हादोरारि हाग्रामा बेफोरनि गोबां जाय जेरै साल सिगुन टिटासाक गामब्रि बेफोरबायदि बेसेनगोसा गोसा दंफांफोरखौ फोर लायनानै नाङा फाङा लायनानै दानफायनानै ओ दानफायनानै होयो बेनि जाहोनाव ओ गोबां जोंनिया मोननो गोनां जों जाय जों गेस अक्सिजेन गेसखौ जोङो मोननो थांबाङा जादों। जायनि जाहोनाव हां लानायाव खस्थ' जादों। थां बेनिखायनो औ बेनिखायनो जों सुबुं माहारिया दंफां-लाइफांनिफ्राय ओ‌ बारग'नो थाखाय जोङो दंफां लाइफांनि दानफानाय जोङो होबथानांगोन दसे जोङो गोबां जाय गा ओ लांदां जायगाफोर दङ जोंहा सरखारजों लाजानाय लांदां जायगाफोर द लांदां जायगाफोरखौ ओरैनो दोनालासिनो जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लायोब्ला मोजां जागोन नोंथां। लोगोसे जोङो फांसे दंफां दानफायोब्ला ओ एक्स' दाल एबा जोङो दस दाल बिस दाल बेफोर बायदि फां गायफिननांगौ आरो बे हाबाफारिखौ दंफां गायनाय हा हाबाफारिखौ जोङो सेंग्रा सिख्ला लोगो नांनानै ओ दिन्थिनो हायो। दंफां गायनायखौ दिन्थिनो। हायो बैफोरबायदि हाबाफारिखौ लायोब्ला इउन जोलै प्रपारथि दंफां फायोब्ला दंफां गायफिनांगौ बे बाथ्राखौ बिसोरो मिथिगोन आरो बिसोरबो ओ नाङा फाङा दंफां दानफायनायखौ गारगोन लोगोसे बे जाय आं ओरैनो थानाय जायगा जाय जायगायाव आब आबादबो मावा जेनेब्ला आबादबो मावा ओरैनो सोन थायो हाया बेफोर बायदि हायावदि दंफां गायनानै जायगाखौ गेरेमसा एबा जायगाखौ मोजां खालामो। ओ जायनि जाहोनाव जोङो बोथोर बोथोर हिसा बै जोङो अखा मोनो बोथोर हिसा बै जोङो आबाद मावनो हा जोङो जिउ आबाद आबादनि थाखायनो जोंहा थांनानै दं नालाय नों थां बेनिखायनो जोंनो अखानि गोनांथि जायो बै अखाया ओ जेन' जोंनि बारहावानि थास थासारिया मोजां जायोब्लासो बै ओ बोथोराव बोथोर अखा हागोन बेखौ आङो सानो आरो नोंथां
औ नंगौ
नाथांङाबो सानो नामा दि बेफोरबायदि बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारिया जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होगोन होननानै
औ औ सानो मानो होनोब्ला जों बिफां लाइफां गैयाब्लानो जोंनियाव ओ बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनावनो जोंनियाव ओ जायगाफोरा बिराद रानस्राव आरो बिराद माने आबहावाया बिराद दुंहावनाय एबा बांद्राय गरम जानाय खौ जों नुनो मोनदों ओ जोङो बिफां लाइफां गैयै जि जाहोनाव साया सायख्लुमखौबो मोननो थांला जायनि जाहोनाव जों न' सिंनिफ्रायनो ओंखारनो हाया जायो माखासे ओनसोलफोर दं जेराव ओ बिफां लाइफांफोरखौ दाननानै माखासे जे बादा खालामनानै बेयावनो ओ हाखौ दखल खालामनानै बेहाय हाग्रा बारियावहा ओ हाग्रा बिफां हाग्रानि बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै न' लुनानै थानायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहनाव जों अखानि बिबांखौबो खमायनाय नुनो मोन्दों आरो हादोंब्लाबो अखाया हादोंब्लाबो जायगा लायै जायगा बबेयावबा ओरैबायदि माने नांनायनिख्रुइ बांसिन हादों आरो जायगा लायै जायगा नांगौबाबो अखानि बिबांखौनो नुनो मोनाखै बेफोरबायदि थासारिखौ जों दा नुनो मोनबोगासिनो दं आरो बेनिखायनो जों फरायसालि एबा माबा माबा मोनसे फसंथानाव थांनानै ओ बिब बिफां गायनायनि सायाव माखासे सांग्रांथि मेलजों लोगोसे बिफां फुलिफोर एबा बिफांफोर खौ गायनानै गायनायनि हाबाफारि लायोब्ला साबसिन जागोन होननानै आंबो सानो आरो नोंथां
औ नोंथां बेफोर बायदिनो जोङो होमबा बिफां लाइफां थायोब्लासो जोङो जिब जुनार मानसि दुमसिन गासिबो थामा थागोन नालाय जोङो ओ बिफां लाइफां दानफायनाय बेखौ जोङो होबथा थारनांगोन नोंथां नोंथां जोंनि सावरायनायनि समाबो जानानै फैबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां
औ नोंथां गोजोनथों दे नोंथां
थां
औ दे